मा खालामदों?
नै मैगं हागासिनो दं आङो।
मा मोैगं लै?
भल मिया बेखायनो
बल जमाजों
नाथुर।
नाथुर?
औ।
नाथुर गोरान?
गुमैया लायदोंमोन एसे नाथुर
औ। गोथाव जागोन माथो होनबा?
नोंहालाय मा खालामदों?
ओय ओरैनो दङ।
आरो हरखांबायमोन ना दाख्लिैयो खनसे
औ हरखांबायमोनदां ओमफ्राय नों हरनो होनदोंमोन नामा?
औ गैया हरनाय आंसो हरखादों खोमा
जानो बावलाय लांबाय।
औ नों ना दाबो जोबाखै
जोबाखैथ' आं बारा माबायानो- खालामनायानो जायाखै ना राय्लायनायानो जायाखै बारा दासो बिसथा ना बिसथा नाामा जादोंदां।
ए। आंनानै आं न जिदाइन जाबाय ओमफ्राय सोरबाफोर हरोबा हरथों होननानै आङो बै मोननैखौ हराखै आरो।
औ औ पेमेन्टआ मोन खनबेसो मोनखांखो?
आंना मोननाया खनै खनब्रै जाबाय।
खनब्रै?
औ।
बेसे बेसे मोनखोलै?
फार्स्टआवथ' द'जौ स्निजिब्रै मोनदों।
ओमफ्राय
उनाव आंना हरजायै जादों मानसि हरनाय फैयोमोन आं हरनो थाङा ओमफ्राय गैया माब ल हरदों थामजिद'
ओम।
बेनि उनाव ओमफ्राय थामजौ गुजिनै मोनदों।
ओम।
ओमफ्राय दाथ' जोब्बायना बिनि उनाव माबा मोनदों ब्रैजिगु।
ए दहायलाय माथ ओंख्रिजाया?
दहायो माबासोमोन दालि ओमफ्राय ना बाथोनसोमोन।
औ ना गोथां।
औ।
उम।
नोंसिनालाय बांसैमोन?
जोंनिया माबासोमोनलै आलु ओमफ्राय सबायबिमा।
उम बेना खनबैसे?
मा होनदो?
नोंना खनबेसे मोनखो?
आं खनसेल'सो मोनदों दासिम आरो माखा-माखासे रेजेक रेजेक जाजोब जादोंलै आंना, माबा स्क्रिप्टेद बायदि मोनदोंनो रिजोना।
ए, ए माबा आरो नों होनबावबायना दस्रा सोदोब बेखायनो दस्रा सोदोब बुंबाबो दानो नो।
ए अ अ बिदिनो हाजार साथिथाखा नामा हाबदों खनसे।
ए होमबा नों बुरजा रायलायदोंमोनदां डायरेक्टलि?
औ बेबायदिनो जादोंदां!
औ
सयथा सयथा नामा दानलां दानबाय बेबायदिनो।
ए आंना लाथिख'आबो बुरजा जाथारदों स्निथा लाथिख' जा-
ए लाथिख'आ ओमफ्राय मोनसे नामाल'सो जादोंना जानायालाय, बे दाननायाथ' लाथिख' जाजोबखाबायानोसै।
याव नांना थांदों
उ-उम-उम।
मालाय नोंना मोनबावगोन बुरजायानो इसे।
नायनिसै र'।
गैला जोंनाथ' बे नोंसोर हरनायाबो इसे इसेल' मोनसिगोन ना?
औ औ। ओमफ्राय माइ गायखांबाय नोंस्रालाय?
जोंहा न'आव गायथ'वाखै दाबो बानलु गायदों एसे
थायथ'वाखै?
इनि उनावसो
सपतासेनि उनाव? अ नोंसिनाबो चिरांङानो गोलैयोमोन न'? अ। खोथियाबो फुथ'आखैदां?
ओहो फुवाखै।
उम।
नोंसिनालाय?
जोंनियाबो फुथ'वाखै जोंनाबो दा बुधबारफ्रावसो जाहैगोन दां दा खनसेयाव।
बेसे नोंसिनियालाय दामफ्रालाय?
खोनायाखै?
फैसाया दामफ्रा बेसे?
खोथिया फुनायनिया?
औ।
खोथिया फुनायनिया बिदियानो जागोन दां थाइब्रै थाइबायानो जाहैगोनदां।
एथ' बुर्जा?
अ।
जोंना थामजौ बाजि।
ए हाजिरासो जागोन न'?
औ नोंलाय माखौथो होनदों?
ए आ सोरबा-सोरबा बै आखा फुयोना?
औ-औ।
उम बांसिनानो बिदिखौ हाजिरा जानो नागिरालै।
जोंना गासिबो हाजिरा फुयो।
ए हाजिरायालाय जोंना थामजौआनो।
ए जोंना बाजि बारा।
औ नोंसोरना बाजि बाराबावसो माथो होमबा।
न
ओ खामानि मावना खामायखाना लाखादोसो।
गैया बिमाया - बिमाया गायहैदों आंहा लोमजानानै दङ।
ए गाय न मोनना गाय
बिदि
उ सानबैसे जाखो लोमजानायालाय
एसे गोबावानो जाबाय मास मोनसेयानोस जास
ओम
बे सम - सम मोनजायो।
ओम बिदि खामानि खामानि मावनाय दाम दुमाव लोमजाबाथाय जालला जायोलै न'आव। ओमफ्राय मा मा होनदो
नै साबैसे जाखो हरनाया
आंनिया ना इ दिनै दासो हरदों नोंनो। दिनै रायलायनायानो जायाखै खामानिसो मावहैदोंमोन आं।
अ।
आंनावबो दहाय सासे हरखांबाय फुङाव ओमफाय दा नों सासे हरबाय सानै जाबाय।
औ। माबायावलाय आमथि सुवाआवलाय मा माथो फिथाइ मोनजाखो मा जाखो मा मा फिथाइ
थाइया गैया आनारस थाइजौ खान्थाल इसे।
ओम औ।
बे फथ'मोनासै गैया।
ए। लोमजानानै जा - जा - जा आनारज जानो हादों?
आनारसस्थु जायाखै।
ओ ओ।
गैला जोबलायलायबाय मोनजायाखैनो। थायनै थायनै थ खोमा जोंजा बांसिन जो
औ लोमजानाया बारा जायो। थ' आरो आनारस बायदि फिथाइफोरखौ जायोबा थालिरफोरखौ जायोबा।
उ।
थान्दा ना।
उ।
ओम। होमबाथ' जानो आसासो थाबावबायदां एसे।
एसे।
ओम।
सामफ्रामबो बो बोथोराव
औ - औ आरो बेयो बोसोराव खनसेल' फैयोना बोथोरा।
औ आरो मला फदोंना
औ।
जग बियो।
उ हामबा उनाव बायनानै जाफिनदोब्रा। अ आनार'स दालिम।
औ।
थाइजौ आपेल आंगुर हा
बायबासो
औ बेनथ' होम
मा मा फिथाइ दं नोंसिनाव लाय
नाव थाइजौल'सो दंमोनलै थाइजौआबो देग्लाय थायबावआाखै फिसा - फिसासो बेबो
ए आंना दिनै रायलायनायखौ जा खरा खोनादों नङाबा फिसा खोनाहां खोनायाहां बिदिसो खोनायो
टावार प्रब्लेमनि थाखाय जायो जां टावारनि थाखाय
टर नाङालासिनो ओरैनो दानजायो
आंनहाबो बिदिनो दानलांदो दाख्लैबावै सोरनावबा - सोरनावबा थावार नाङाबा बिदिनो जायोना खोनाम खोनाफा- माफा
बिदियावबो रेजिक जायो जादों आंना मोनसे
आंनाबो बे हरनायावनो थाङा मालाबा- मालाबा बिदि जायोना
ओम
ए मोजां खोनायासै एसे - एसे बाब्राब ब्राब खोनाबाय
मोनायावथाय नाङा आंना
अ ए मोनाबा ना उम ओम
मा ओंख्रि संगोन नोंसिनालाय दा
दायो बुंथ'नो हालालै मा संनाय जागोनथाय उम नायथ'वाखैनो
जोंना उदालगुरि एफ्सलै उदालगुरि
गोजानथार माथो बोरै हाबफैलाय
मानदो
बेयाव बोरै हाबनो मोनखो
ए बेयाव हैइ लोगोनि माबाय हाबनो हाबाय मोनबाय खोनादों
औ
टावार नांनाय जायगायाव थालै
थाबायगासिनो दं आङो बेखायनो हेलौ गाइस
अ ओ ओम ओमफ्राय दख'नाफोरलाय दानो रोंगोना रोङा नोंलाय खोनादों ए सोलोंनांदों ओम मोनना सोलोंगासिनो दं
खोनादों खोनायाखै दा खोनाला माथो सिरि जाबाय नेट नांदोंथ' आंना खोनादों खोनायाखै